हेल' नोंथां हेल' नोंथां
औ खोनादों ना?
अ नोंथाङा खोनादों ना
अ खोनादों
नों नोंथाङा फ्रि दङब्ला
ओ
दङना
औ ओरैनै दं'
अ नोंथांखौ नोंथांनि नोंथांजों एसे रायज्लायगौमोन आङो नोंथाङा फ्रि दङब्ला दिन आयदाया जाबाय नोंथाङा सानफ्रोमबोनि रु- सानफ्रामबोनि जिउखौ माबोरै बारहोयो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
नोंथाङा
औ
नोंथाङा सानफ्रोमबोनि नोंथाङा सानफ्रोमबोनि जिउखौ माबोरै बारहोयो एसे आंनो फोरमायनो हागौना
औ नोंथां अ नोंथाङा सोंनाय लेखायै नोंथाङा जेरैबायदि सोंदों जे आंनि जिउनि सानफ्रोमनि सानखौ एबा जोंनियाव माबोरै दैथायहरो होनोब्ला गिबियावनो ओ साना सानसेयाव मावनाय जाखिनि हाबाफारि बेथ' सानफ्रोमबो समान थाबाय थाया नालाय अब्लाबो बांसिन मावनाय हुदाखौ आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों दा बेफोरनो जाबाय गिबियाव सोरांनाय लोगो लोगो उथियो उथिनायनि उनाव आङो गावखौनो दसे सम ओ गोजोन मोनहोनो थाखाय गिबियावनो हाथाइ बिदि बायदिसिना बिदि ओ गावखौनो ओ गोगोम खालामना लानायनि उनाव ओ हाथाइ माजिनायनि उनाव बेनि उनाव आङो एसे गावनि देहायानि थाखाय मोजांनि थाखाय दै दुंब्रुद फुङाव दै गुदुं लोंनाया गावनि देहायारिनि थाखाय मोजां गासैबो लोंनांगौ ओ बिनि उनाव आङो दसे सम आं लेखा फरायो नालाय बिनि थाखायनो एबा आङो फरायसालियाव थाङो नालाय बिनि थाखायनो आं दसे सम ओ लेखा फरायो लेखा फरायनायनि उनाव आङो ओ दसे सम गावखौनो ओ एसे आरोबाव गावनि देहाया मोजां जानो थाखाय एसे ओ फुंनि समाव आङो एसे थाबायनानै फैयो लामायाव थाबायनानै फैखांनायनि उनाव आङो ओ बिदिनो आरो फरायसालियाव थांनो थाखाय साखोन सिखोन बा दुगै लोबै ओ फरायसालियाव थांनो थाखाय ओंखाम जालाङो ओंखाम जालांनांगौ मानो- जोंना देहाया ओ मानि बा फरायसालियाव थानाय जायो नालाय बेनि थाखायनो देहायारि जेबो खहा जायैबायदि एबा जोंना जा ओ देहायाव जाखिनि गोनांथिखिनिखौ जाहाथे जाहाथे जों जेबो ओ लोरबां मोना बिनि थाखायनो जोङो ओंखाम जानानै थानांगौ। उ बिदि थांनायनि उनाव जेब्ला फरायसालिया हेंगारदों अब्ला फरायसालिनि फैनानै आङो दसे सम गावखौनो दुगैै द लोबै एसे साखोन सिखोन जानायनि उनाव दसे सम ओंखाम जाखांनायनि उनाव दसे सम आं जिरायो एबा जिरायनाया सानसेनि थाखाय जोंनि देहायनि थाखाय मोजां बिनि उनाव आङो दसे सम लोगोफोरजों मोजांनि थाखाय एबा देहायारिनि थाखाय दसे सम लोगो फोरजों बेरायनो थाङो एबा दसे सम गेलेनोबो थाङो। आ बेरायनानै फैखांनायनि उनाव आथें आखाय सुना दसे ओ एसे देहाखौ मोजां मोनहोनो थाखाय साहा लोंयनाय जायो मोनाबिनि समाव बिनि उनाव साहा लोंखांनाय उनाव आ फसालियाव बनायनो बिदि फैनायनि उनाव फरायसालियाव जा फोरोंदों बेफोर गासैखौबो फरायनो जायो फरायनो जानायनि उनाव आङो ओंखाम जानानै बिदिनो सानसेखौ बिदिनो हगार हरो लोगोसेनो जों बुंनो थाङोब्ला बेफोरनि अनगायैबो सानसे खबो मावाब्लाबो बेफोरनि अनगायैबो फरायसालिनि थायै समाव ओ एसे गावखौनो उफेरा खामानि मावो जेरै बायदिहाय ओ बिबार बागानाव दै होनाय लोगोसेनो आबहावा मोननो थाखाय जोङो दंफां गायनाय लोगोसेनो बिबार बागानाव दै लुनाय बायदिसिना मुवा एबा ओ न'खरनि ओ न'खरनि बिमा बिफाजों आबाद फोथाराव दसे मावफानाय बेफोर हुदाया हुदाया दङ एबा बेफोरखौ जों मावनांगौ मानोना बे बेफोर हुदाया जोंनियाव सोलोंथाइनि अनगायैबो जोंनाव बेफोर हुदाया गायनाय फुनाय मावनाय दांनाय मोसानाय मुसुरनाय रोजाबनाय बेफोर हुदाया जोंनाव थायोब्ला ओ जोङो जेब्लायबो जों जेथिंबो ओ जोङो गोरों जानो हायो एबा दावबायनो हायो ओ बिनि उनाव ओ ओ बेफोरखौ मावनायजों लोगोसेनो जोङो फरायनायखौबो नागारनाङा जोंनि गाव गावनि सोलोंथाइखौ ओ रावबो नागारनाङा एबा रावबो गारनो नाङा सोलोंथाइया जोंनि जिउनि मोन से भागो होननानै बुंगोन आं नोंथां ओ बिदिनो आंनि समा बिदिनो बारग'लाङो आरो नोंथां लोगोसेनो ओ नोंथांनि जिउनि सानसेनि साना माबोरै नोंथाङा बारग'हरो एबा नोंथाङा जिउआव ओ माबायदि खामानिखौ मावो ए बा मा गायो यो मा मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिब्ला आंनि समखौ आङो जेब्ला जोङो हरनिफ्राय बुंनोसै आङो जेब्ला जों हराव उन्दुनानै सिखारो फुङाव आङो फुङाव बा बाजियाव सिखारो सिखारनानै सिखारनानै हाथाय मानज जियो मानजिनायनि उनाव एसे जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय आङो दै लोङो दै लोंखांनायनि उनाव आङो दसे सम लामा जा थाब-थाबायनानै मिथिंगायारि गुसु बारहावा लाहैयो। लाहैनायनि फैनायनि उनाव आङो दुगैस्रयो दुगैखांनायनि उनाव दसे आङो लेखा लेखा फरायनो थाखाय जयो। खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों
नोंथांनि रावा एसे गोजानाव थानाय बायदि खोनादों नोंथांनि रावखौ
औ नोंथां खोनादोंना खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों। नोंथांनि राव खौ मोजां खोनायाखै आङो नोंथां।
हेलौ नोंथां नोंथांनि रावखौ औ खोनादों बेनि उ नाव आङो लेखा फरायखाङो लेखा फराय जेब्ला आङो लेखा फरायखाङो होमबाना आङो फिन खेबसे फरायसालिसिम थांनो आङो दुगैस्र'यो दुगैखांनायनि उनाव आङो निजायनि नांगौ जा बिजाब बिजाबफोरखौ आङो बेगाव सोस्र'यो सोस्र'खांनायनि उनाव आङो न'आव न'आव जि ब्रेकफास्टनि था खाय दोननाय मुवा फिथाइ सामथाइ बेखौ दसे सम जानानै आङो रुटि बा ओंखाम जाखांनानै आङो फरायसालिसिम थाङो जेब्ला आङो फरायसालिम थांनानै फै फसालिसिम आङो थांनानै जेब्ला आङो फरायसालिसिम फरायसालिनिफ्राय फैयो फरायसालिनिफ्राय जेब्ला आङो फै-फै-फैखांनानै फिन खेबसेबाव दुगैस्र'यो दुगैनानै आंनि जा कलेज इस्कुलाव थांनाय बिसोरनि ड्रेसखौ आङो सुस्र'ना होयो दुगैखां दुगैखां खांनायनि लोगोसे दुगैस्र'खांनायनि उनाव जेब्ला आंनि गाननाय बेसाद बिसोरखौ सुखां सुखाङोब्ला अब्लाना आङो न'नि न' फारसे रुम फारसे थांनानै फ्रेस जाखांनानै ओंखाम जाखाङो ओंखा- हेलौ नोंथां खोनादों ना जेब्ला आङो दुगैस्र ओंखाम जाखांनायनि उनाव आङो दसे रुमसिम थांनानै दसे फ्रेस जानो थाखाय दसे सम उन्दुयो उन्दु जेब्ला आङो उन्दुखांनायनि उनाव आङो फिल फारसे फिल्ड फारसे लोगोफोरजों थाङो जा फिल्डआव जोङो बल गेलेगोन बल गेलेखांनायनि उनाव जों दसे सम खारगोन खारखांनानै जेब्ला जोङो बा बाजि बा ब्रै बाजि थामजि मिनिटसोआव न'फारसे एसे गिदिंनानै फैफिनो
औ
फैफिनखांनायनि उनाव आङो फिन खेबसे आव दुगैनानै आङो दुगैयो दुगैखांनायनि उनाव आङो दसे फ्रेस जानो थाखाय रुमनि बा ज' न'नि मानसि आइ आफामोन दं बिसोरजों आं दसे सम रायलायो बा बिसोरनि खामानियाव हेफाजाब होखांनायनि उनाव आङो टे निजेनि टेबोलसिम थांनानै एसे फरायो फरायखांनायनि उनाव आङो जेब्ला फरायखांगोन गु बाजि गु बाजि जि बाजिसोआव फरायखांनायनि उनाव आङो जा हरनि डिनार दं बा हरनि जानाय मुवा बिसोरखौ बेखौ जानानै आङो रुमसिम उन्दुनानै थायो बिदिनो आंनि- सानफ्रोमनि जि समा थाङो बा आं फरायसालियाव जेब्ला आंना फरायसालिसिम बन्द' थायो बन्द' थाब्ला आङो फुङाव उथिनानै एसे फरायो फरायनायनि उनाव आङो जा न'नि मानसि दं आइमोन आफामोन दं बिसोरजों रायलायबा रायलायोब्ला आङो रायलायो नङाबा आं बिसोरनि बिसोरजों खमानि खामानिफोराव हेफाजाब होयो आबाद-आबाद मावनाय जा उफेरा आबाद मावनाय बिसोरखौ हेफाजाब होयो नङाब्ला आंनि जा बागानफोर दं बेफोराव बागानखौ साखोन सिखोन खालामो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
नोंथांनि रावा एसे गोजानाव थानाय बायदि खोनादों नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ
हुदाया जोबोर मोजां लोगोसेनो आं नोंथांखौ सोंनो सानो ओ नोंथांनि नोंथांमोननि ओनसोलाव आबाद मावनाय समाव एबा नोंसोरनो आबाद मावनाय समाव नोंथाङा फरायनायनि बागैबो एबा सोलोंथाइनि बागैबो नोंथाङा आबाद थलियाव मावो ना मावा नोंथां?
आङो आबाद थिलियाव जा जोंहा आफा बा आइमोना आबाद थलियाव थाङोब्ला आं बिसोरजों हेफाजाब होनो थांफायो नोंथां नङा- ब्ला आङो न'नि बारि फोराव जों- दा दंफां लाइफां गायनो लागा दं बिसोरखौ आङो गायस्रांना होयो जेब्ला फरायसालि गैयै दिनखालि खोना-
ओ बिदिब्ला नोंथां उम समाबो जानानै फैबाय नोंथाङा नोंथांनि ओ जिउ- खौ एबा समखौ दैदेनहरनायनि बागै आंखौबो फोरोंबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिमबो साबायखर बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेखिनियाव दोनथ'सै नामा?
औ नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नोंथां दे बिदिब्ला मालाबा लोगो मोनो मोनलायलायोब्ला जों एसे सम लानानै मोजाङै रायलायगोन नोंथां